खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ जोङोहा दायो आखाइजोंहा हेबनाय माखासे मुवाफोरनि सोमोन्दै जों रायलायगोन।
अखे
खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा आखाइजोंहा जों मा मा माखासे मुवाफोरखो जोङो बानायनो हायो बा हेबनो हायो
आखाइजों जोङो जेखाइ बानायनो हायो खबाय, दाला, सान्द्रै, आरो ओ जेखाइ खबाय बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनो हायो
नोंगौ नोंथांनि बुंनाया हा ओ जोंफोरो नायोबा नुयो जे माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे आखाइजोंहा माने बानायनानै सोलिबोनायखौ जों नुदों आरो।
औ
ओ बिदिनो मैगंफोरखौ हा दोननो थाखाय बिदिनो खादाफोरखौ जोङो बानायनायफोरखो जों नुयो आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो बानायबोदों आरो आरो लोगोसे माइरं खो जावनो सालिनो थाखै जि दाला सान्द्रिफोरखौ आखाइजों बानायो
उम
आरो ना हमनायावहा जि बाहायनो थाख खै ओ बिदिनो जांगाय आरो
औ
जेखाइ आरो बिदिनो खबाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो आखाइजों बानायनाय होनबला जोंफोरो बिदिनो टेबोल ओ दंफांनि टेबोलफोर सेरफोर बिसांफोर ओ बेफोरखौबो माने आखाइदोंनो बानायनाय आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा बे आखायजों बानायनाय मुवाफोरा जोंखौ माबायदि हेफाजाब खालामो
ओ बेथ' जोंखौ हेफाजाब खालामो जोंहा जिरायनायाव हेफाजाब खालामो आरो दालायाथ जोंहा माइरंखौ जोङो सौनानै गुन्दै हायो माइरंखौथ' जोङो जावनो थाखाय जोंनो दालाखौ नांगौ जायो मानोना दालादों जाव हबासो जोंहा माइरंनि जि हायफानाय माइगाबफोर बियो आरो सान्द्रिजों सालिनांगौ दालादों जावबोला जोंहा माइरङाव गुन्दै हायफानाया माने गोजान जायो आरो जेब्ला जोङो सान्द्रैदों सालिगोन माइरंखो अब्ला जोंहा माइगाबफोरा माने सालद्रियाव थालाङो बेनो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोंहा दाला सान्द्रिखौ मा मा माने बुस्थुजों बानायनाय जायो
औ बुंनो हागोन आङो ओ दाला सान्द्रिखौहा बानायनो थाखै ओ औवा नाङो औवाजोंहा बानायो बिखो आरो बे अ दाला सान्द्रि बानायग्रा औवाया बेलेग रोखोमनि जायो।
औ
बेहाय जोङो न बानायनायावहा जोङो जेरै ओ बिदिनो गुबै औवा आरो औवाफो बेफोरखो जों बाहायनाय जायो। ओ आंथ' बि उवानि नामखौ मिथिला ओ जि सान रि आरो दाला बानायो बा बिदिनो हेबनाय मुवाफोराव बाहायनाय औवानि नामखौ आरो बाद माने मि मिथियो जे बे सान्द्रि दालाफोरखौहा माने औवाजों बानायो बेखौ मिथियो आरो
ओ जोंहा राय रायदों ओम दोंबो बनायनो हायो दाला सान्द्रिफोरखो
नंगौ नोंथांनि बुंनाया थार ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा ओ बे आखाइजों हेबनाय मुवाफोररा जोंखौ ओ बिदिनो गोबांथार हेल्प खालामो बा हेफाजाब खालामो आरो माने बिखौ बानायनायावहा जेनेबा ओ बे जाय बानायग्राफोर बिसोरो बिखौहा ओ बानायनायाव खस्थ जायो नामा नोंथाङा खोन्थानो हागोन
ओ जोंहा बिदि समथ' बानायनायाव ओ जेखाइ खबाइ बानायनायफोराव किसुमान न' दासे गाहाम नाङो आरो किसुमाना जायफोरा आखाइ गोख्रों बियो साननैफोरावनो माने जायो आरो जेखाइ हेबबाला साननैयावनो हायो जायफोरनि आखाइया माने गोख्रै खामानि मावनायफोराव बिसोरहा माने साननैनि गेजेरावनो बिसोरो आबुं खामनो हायो आरो
ओ नंगौ आरो जोङो नुयो जे माने बिदिनो आखाइफोरजोंहाय हेबलु हेबला बा बानायग्राफोरा माने बिदिनो गोबां रां खावरि आरजिनायफोरखौबो जों नुयो मा बिदिनो जायफोराहाय हेबनो रोंगौ बा आखाइजों माखासे मुवाफोरखौ बानायनो रोंगौ बिसोरो ओ बिदिनो नखरफोरखौहा बिदिनो सामलायनायखौ जों नुयो आरो जोङो नायनो थाङोब्ला नुयो जे आखाइदों बानायनाय होनबाला बे ओ हेबलु हेबब्ला ननों बे माखासे बिदिनो मिस्थ्रिफोरा जि खामानि मावो आखाइजोंहा बानायो बिदिनो माखासे ओ चेयारफोर बा सफाफोर बा बिदिनो बिसिनाफोर माने बेफोरबायदि बायदि रोखोमखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ जोङो बेफोरखौ नायोबोला नुयो जे माने ओ बे मोनसे फालांगि बायसा आरो ओ बि बे आखाइजों बानायनाय मुवानिफ्राय बो माने ओ रांखावरिफोरखौ जों खामायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन होगोन नामा जेनेबा नोंसोरनि गामियावबो बिदि ओ आखाइजोंहा बानायग्रा मानसि फोर दङ नामा बा बानायनो गोरों मानसि दङ नामा
ओ जों गामियावथ' सिगांनि आबै आबौफोरा बानायोमोन खिन्थु ओ दायोबो बानायो ओ जेरै जोङो ना गुरनायाव बाहायो जे जेखाइ खबाय बेफोरबायदि बानायग्रा दङ आरो सफ ओ मा होनगोन ओ रायदोंजों हेबनाय मुरा हारि मुरा आरो जिरायग्रा बेन्सफोरबो बानायो आरो ओंखाम इसिङाव दोननो थाखाय बासोन हारि दोननो थाखायबो बानायनाय जायो माखासे जेगफोरखौ रायदोंजों आरो उन्दुनायनि थाखाय बैसांबो बानायजायो रायदोंजों
औ
गोदोनि दिनावथ' आबै आबौआ बेफोरबायदि रायदों हेबनानैनो बा बिदि ओ संसारखो जाबोबाय। दायोबो जोङो नुनो मोनो आबै आबौ फुंनि गोदो गोदायनि रायदुंजों हेबनाय औवाजों हेबनाय गास हैबो माने गोबौ जोरनानै थाङो जेबो बिदि थाबनो माने गाज्रि जाया आरो औवा आरो रायदोंआ जोबोद मोजां। जोंहा उवाजोंबो खादा हारि हेबो खिन्थु उनाव लासैनो गोमालाङो गोबाव जाबाला अब्लाबो इसिं न'आव दिननो थाखै ओंख्रि दिननो माइरं सुनो बेफोरबायदि खादाफोर औवाजों हेबनो हायो आरो। नोंथांनि न'आव बेबायदि औवाजों हेबनाय मा मा दङ बुंनो हागोन नामा?
ओ जोंनि नखरावथ' उवादों हेबनाय बेबायदि मुवाथ' खादा खादाखौ मोननो हागोन आरो दाला सान्द्रि बेफोरफोरखो जोंनि न'आवहा मोननो हागोन आरो।
औ आरो
ओ बिदिनो माखासे माने उवाजोंल' नोङा माने माखासे आखाइजों बानायनाय मुवाफोरखौ जोंनि न'खराव मोननो हागोन जेरै बेन्स जिरायग्रा बेन्स आरो लोगोसे बिदिनो ओ देक्स होननानै बुङो ओंखाम जाग्रा अ बिखौहा मोननो हाग गोन आरो जोंनि नखराव हा आखाइजों बानायनाय आरोत ओफ्राय आं बे खोनो बुंनोस थानो जे मा होनो बे आखाइजों बानायनाय मुवाफोराहा माने जोंनो थाखोय माने जोबोद मोजां आरो देहानि थाखैबो मोजां। ओ माने जेबो माने इफेक्ट खालामा आरो जोंनि देहा फोर हा माने ओ जेरै जोङो औ जेरै जोङो आखाइजों बानायनाय मुवाफोरखौहा जोङो बाहायोब्ला आरो मेसिनाव बाहायनायफोर ओ बानायनायफोरखौ जों बाहायोब्ला माने जोङो आलादा ओ बिदि आलादा जोङो मोननो हायो आरो माने ओ बिदिनो न'आवहा बानायनायफोरा बा आखाइजों बानायनाया बिदिनो गोबाव जोरनायखौ मोनो जोङो आरो बिदिनो मेसिनफोराव हा बानायनायखौ जों एसेबाबो माने खम समावनो बिदि गाज्रि जानायखौहा जोङो नुनो मोनोबा जोङो मोनो आरोना गाज्रि जानाय मोनो आरो। बिनिखायनो न'आव बानायनाय बा आखाइजों बानायनाय मुवाफोराहा बांसिन मोजां आरो। आंनो थाखायबा माने मेसिनाव बानायनाय या एसे माने स-समा माने खम नाङो आरोना खम समावनो जायो माने न'आवहा आखाइजों बानायनाय मुवाफोराहा एसे माने गोबाव सम नाङो। अब्लाबो माने आखाइजों बानायनाय मुवाफोराहा साबसिन जायो आरो आंनि बायसाबाला।
औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा ओ बिदिनो गोदो गोदायथ' आबौ मोनाहा बेबायदिनो आखाइजोंहा माखासे मुवाफोरखौहा बानायबोबाय बा दायो बांसिनानो माने मुवाफोरा मेसिनाव हा बानायो बियो मोजां जादोंनाा ना गाज्रि जादों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ बे जोंहा माने औवानि रायदोंनि हेबनायाव जोङो जिरायबाला जोंहा जेबो बेमार आजारनि जानायनि जेबो माने सा-ओ-साम-साबजाथावनाया माने थाया जोङो प्लास्टिकनि सेयारफोराव जिरायब्ला जोंनि आथिं आखाया बुजोबो। किन्थु दंफांनि सेर औवानि सेर रायदोंनि सेर बिफोराव जोङो जिरायोबा जोंनि आइथेङा बुवा। ओ थ' जोंनि थाखाय बियो जोबोद मोजां जोंनि देहानि थाखायबो थ' आङो मोजां मोनो औवानि आरो रायदोंनि दंफांनि सेरफोरखो आं मोजां मोनो आरो।
आरो बियो जोंनि थाख खै देहानि थाखैबो मुलाम्फा दङ। ओम बेनो आरो।
नंगौ नोंथांनि बुंनायाह जोङो बे सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथनोसै।
दे दे जागोन।